औ ओ नोंथाङा आंनो ओ ओ दोरोङारि जानाय लोंनायफोरनिस सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
नोंगौ नोंथां थारैनो ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय बुङोबाथ' जोंनिया गोबां गामि बर' गामि ओनसोलफोराव जोङो गोबाङैनो जोंनि जानाय ओ गोबां जानाय दङ बेनि मादाव जोङो गोबाङैनो ओ बे अनला खारै एबा नारजि बेफोरखौ जोङो गोबां जानाय नुनो मोनो जोङो नारजि बुङोबाथ' बेखौ जोङो गोबां न'फोराव जा नाय नुनो मोनो लोगोसे जोङो बेखौ सोरबाफोर सोरहाबाफोर न'खराव ओ सुंबुं रुंसारि जायोबा मानसि रुंसारि जायोबा बेवहाय जोङो नारजि बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो बे ओ अनला खारै अनला खारैखौबो जोङो गोबाङैनो न'फोराव जानाय नुनो मोनो आरो बेखौ जोङो बे हाबाफोरावबो हाथिमंगल एबा बायदिसिनाफोरावबो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो बे अनला खारै बुङोब्ला जोङो अनला खारैखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइरं नांगौ जायो बे माइरंखौ जोङो सोमना दोनग्रोनाय जायो आरो सोमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो बोखांनानै बेयाव ओ जोंनिया थुपसि नङाब्ला जोङो ग्रेन्डार मेचिनजो ओ ग्रेन्डारफोराव जोङो बेखौ देनाय जायो आरो देखांनायनि उनाव बै सारायाव सारायाव फुदुंना दोननाय दै ओ दै ग्लब ग्लब जानायाव बै गुन्दै जानाय खौ जोङो दैयाव सारायाव साराय होना दोननाय दै गुदुङाव गारना होनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बेयो गोदौयै गोदौयै गा अनला खारैनि महर लालाङो बेवहाय जोङो खारै होनना बुङो बेवहाय खारैखौबो जोङो होनाय जायो स' खारै बुंबाथाय जोङो खारैखौ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो नोंथां। जोङो थालिर औ थालिर बिफां जोंनि जायगायाव बारिफोराव बेबायदिनो थालिर बिफां थायो बे थालिर बिफांखौ जोङो दानफायना लायनानै जोङो सान्दुं नांनाय जाय गायाव लाना फैयो आरो बे जायगायाव लाना फैनानै बेखौ जोङो फिसा फिसा ओ बाहागो खालामनानै आरो बेखौ जोङो जिरनानै बेखौ फिसा खालामनानै जोङो सानदुङाव फोराननानै दोनो बे सानदुङाव फोराननानै दोननायनि उनाव बेयो साननै सानथामनि उनाव रानो आरो बे राननायखौ जोङो जमा मोनसे खालामनानै मोनसे जायगायावनो बेखौ अरजों जोङो सावनानै होयो आरो बे सावना होनायाव उनि उनाव बे हांगार जायो बे हांगारखौ जोङो खारै हिसाबै बाहायो आरो बे हांगार जि जाबाय बेखौ जोङो ओ माबा ओ मोनसे ओ थोरसिफोरावबो दोनो थोरसियाव दोननानै बेनि सायाव दै लुनानै होयो बे दै लुनानै होनायनि उनाव बेखौ सरनाय जायो आरो बिदिनो बै सरनानै मोननाय दै बे दैखौनो खारै हिसाबै बाहायो आरो बे खारैखौनो जोंङो अनला ओंख्रियाव होनायखौ नुनो मोनो। आरो बे अनला ओंख्रियाव होनायनि उनाव बे ओंख्रिखौ जोंङो अनला खारैनि ओ नाम मुं होनाय जायो। आरो बेयावहाय जोंङो औ नोंथां बिदिनो अनला खारैयावथ' जोंङो बे ओ नआवनो जोंनिया मोननाय दाउ फिसिनानै दोनो दाउ बे दाउफोरखौ एवफ्राननानै बै अनला खारयाव होनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो नोंथां ओ जोंनि जायगायावनो बाजारफोराव जोंनिया अमा बेदर फानो अमा फुथारनानै अमा बेदर फानो बै फोरखौ जोंङो लाना फैनानै अमा बेदरखौ लाना फैनानै जोङो बेयावहाय ओ एवफ्रमनानै बै ओ अनला खारैयाव गारलानानै होनाय जायो आरो बेखौ गारलानाय होनायनि उनाव बेयो जोबोद गोथाव जायो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंङो औ नोंथां बेनि अनगायैबो जोंङो दुब्लि बारियाव मोननाय जोंनिया सामु बे सामुफोरखौबो जोंङो खनखांनानै नआव लाना थांङो आरो नआव लाना थांनानै जोंङो बेखौ खान्था एबा जोंङो बहाबा दोनग्रा जायगायाव दोन ओ दै होनानै दोनो हरसे दोनो जाहाथे बेेयाव थानाय मैलाफोरा गलांङो आरो बिदिनो बेखौ सामनि ओ जोंनिया लानजायखौ दाननाय जायो आरो खरआव जोंनिया मोनसे बिथोब थायो बेखौ जों गारनाय जायो जाहाथे जोंङो बेखौ दानसनाय बेनि लानजाय खौ दानसनायनि जाहोनानो जाबाय बेखौ जोंङो खुगाजों सोबनानै जोंङो जाहाथे बेयाव थानाय मोदोमखौ जानो हायो नोंथां।
औ नोंथां।
दोंना नोंथाङा? औ बिदिनो बेनि अनगायै बो जोंङो ओ लाथा एम्फौजोंबो बेखौ जोंङो जानाय नुयो लाथा एम्फौखौबो जोंङो गोबाङैनो नफोरावनो फिसिनानै मोनो आरो बैफोरखौबो जोंङो अनला खारैयाव होनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमनि एबा माबायसा मेगं ओंख्रिफोर संनानै जायो आरो मा-मा मोनो नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। थारैनो जोंङो ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंङोबा नोंथांङा बुंनाय अनलाया थांबाय आरो अनलाजों लोगोसे जोंङो गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौ जोंङो मख'नो हायो जेरै नारजि ओंख्रि आरो जों नारजि खौ जोङो नारजिजों अमाजों जानो हायो नंङा होमबा नों थां बेबायदिनो जोंङो सबायजों सामजों जानो हायो। बेबायदिनो जोङो नाफाम बाथोन जानो हायो आरो बेबायदिनो गोबां गोबां मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जानो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो नों थाङा बुंनाय बायदि जोंङो अनलाखौबो जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमाव जानो हायो जेरै अनलाजों दाउजों अनलाजों ना गोरानजोंबो जोङो जानायखौ नुसै आरो अनलाजों जोङो मा मेवाइजों जानाय नुनो मोन मोनो अनलाजों खख्लिंजों जानाय नुनो मोनो बेबायदिनो अनलाजों अमा गोरानजों जानो मोन जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो अनलाजों आलुजों बा अनलाजों मुलाजों बेबायदिनो मैगं थाइगंफोर होनानैबो जोंनियाव अनलाखौ जोङो जानाय नुनो मोनो नङा नोमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो ओ दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जोङो नारजि अमाखौबो होननो जोङो रायखांनो हायो बिबो जोबोर गोथ थाव जोङो नार जि अमा होननानै बुङोबा गुबैयै नारजिया जाहैबाय जोंना नारजि होननानै बुङोबा जोङो ओ मा होननानै बुंदों फाथो बिफां ना फाथो बिफांनि बिलाइखौ जों नारजि बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां बे नारजि जि बानायनायाव जोङो ओ फाथो नि बिलाइखौ जोङो खानानै फोरानग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ बियो बिलाइखौ जोङो फोराननानै जेब्ला रानो जोङो बेखौ मुथा खाथो ओ प्लास्टिक बा जिफोराव जोङो बोननानै दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो मा होनो बेखौ जों अब्ला जानो नागिरो अब्ला जोङो बेखौ सोमनानै लाग्रोनो नांगौ आरो बेखौ जोङो मोजाङै सुनानै जोङो बेखौ ओ दै होनानै बा दै जों आरो लोगोसे खारै होनानै जोङो बेखौ रुनो नांगौ आरो रुनानै जोङो बेखौ सो सागं एबा दालि खाथा होननानै बुङोना जोङो बेजों मोजाङै साग्लिनानै लानांगौ जेब्ला साग्लिनानै गेब्लेयो अब्ला जोङो बेखौ मोनसे जायगायाव खांनानै दोनथ'नो नांगौ। बेनि उनाव जोङो बेदरफोरजों सङोबा जेरै अमा बेदर होयोब्ला ङाव अमा बेदरखौ एव वनानै लानो नांगौ। बेयाव जोङो अमा बेदरखौ एवथुमनाय समाव जोङो हालदै बेबायदिनो संख्रि होनानै जों एवथ्रुमनो नांगौ। बेनि उनाव जोङो ओ नारजि जे जोङो सोमना ओ रुनानै जोङो साग्लिनानै दोननाय दङ' बे खौ जोङो होसोननो नांगौ बेखौ समबार होनाय होननानै बुङो। बिनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै गोबाव सम गोदौ होनो नांगौ बिनि उनाव जोङो मोजाङै गोबाव सम गोदौ होनानै एरबाय थानानै जोङो बेखौ जेब्ला ओ नांगौसेबां बिबाङाव जो ङो जब होयो बेखौ जोङो साखिनो गोनां जायो। साखिनायनि ओंथियानो जाहैबाय जोंनाव बेयाव मा मा नांदों आरो मा मा होबावनो नांगौ बेखौ जोङो थि खालामनो थाखाय साखिनाय खान्थिखौ लानाय जायो। साख खिनायाव जोङो जेब्ला संख्रिया नाङाखै अब्ला संख्रि खौ होदेरनो नांगौ आरो संख्रिया बेबायदिनो थोजासे जाबायबा जोङो बेखौ खांनो नांगौ आरो। बेबायदिनो जोङो ना जि ओंख्रि जायो। आरो नारजि अमाजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि जोङो दोरोङारि ओंख्रिफोरा आङो मुंख'दोंमोन जेरै नाफाम नाफामा जाहैब बाय मोनसे ओ नानिफ्राय दिहुननाय। जेब्ला जोङो दैनिफ्राय जोङो नाखौ बोखांनानै लाबोगोन बेनिफ्राय जोङो जों फोराननो नांगोन बेनिफ्राय जोङो बेखौ उवालाव देग्लिनो नांगौ। बेजों लोगोसे जोंनो थास' देन्थाखौ जोङो होनाय जायो। बेनि उनाव जों जोङो देग्लिखांनानै बे देग्लि ना देग्लिनायखौ जोङो बयेमाव एबा औवानि हासुङाव सोनानै दोनो बेखौ जोङो खाथेनानै एबा माथेनानै जोङो माखासे दानसिमहालाै खेवालासे दोननाय जायो। बेनि उनाव जोङो जेब्ला जा जानाय जायो एबा नाफाम जायो जोङो बेखौ जानाय जायो। दानिया जोङो नाफामखौ संनाय होननानै बुङोबा नाफाम ओंख्रि संनाया जाहैदों जोङो गिबियाव सारायखौ फुदुंनानै लानो नांगौ, सारायखौ फुदुंनानै जों बेयाव थाव हरनानै मोजाङै दुंहोनो नांगौ, बेयाव जोङो माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोर जेरै सामब्राम बेफोरखौ जोङो एवदबनानै लानांगौ। बानलु बेखौ जोङो होनानै एवदबनानै लानांगौ। बेनि उनाव जोङो नाफामखौ होस'ननो नांगौ आरो बेबायदिनो नासाब नाफामखौ दसे सम एरनानै दै हरनो नांगौ। दै हरनानै बेयाव बेखौ जोङो नाफामखौ मोजाङै एरग्लिनांगौ बियो मोजाङै गलिगोन एबा गेब्लेगोन बेनि उनाव जोङो बेबायदिनो एरै एरै एरनानै जोङो जेब्ला रानहोयो अब्ला जोङो मस्ला हारिनि लाइफांफोर होनो हायो। जेरै दुन्दिया, गंगार दुन्दिया बायदि बायदि। ओ जोङो हाथायनि फ्राय बायनानै मोननाय मस्लाफोरखौ जोङो होनो हायो आरो। बेनि उनाव जोङो साखिनानै खांनाय जायो, आरो बियो गोसोम महरनि जायो, आरो बेयो जानो जोबोर गोथाव जायो, आरो मोदोमनायाबो जोबोर गोथाव जायो बेबायदिनो जोङो नाफाम मा नाफाम थांबाय बेनि उनाव जोङो गोबां रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ मख'नो हायो। जोङो साम'जों सबायजों बेखौबो जोङो मख'नो हायो सबायजों ओंख्रि होननानै बुङोबा जोङो साम' खौ ओ दैनिफ्राय मोननाय जायो। बियो मोनसे ओ मानबायायग्रा हारिनि बियो जों बेहा मोनसे बिखुं महर थायो, बेनि सिङाव मोदोम थायो, जोङो बेखौ दैमा बा दैसाफोरनिफ्राय जोङो खननानै लाबोनाय जायो, बेनि उनाव जोङो बेनि ओ मैला बा बिनि जानाय बेखौ सिगारहोनो थाखाय जोङो नै सान बा से सान जोङो बेखौ बा हरसे बा हरनै बेखौ जोङो मोनसे दाबोराव जोङो बा मोनसे दोनग्रा जायगा बेयाव जोङो दै होनानै दोननाय जायो। बिनि उनाव जोङो बे खौ अखानायनायैोबा नै साननि उनाव जोङो बेखौ दाखोन सायनाय जायो। बेहा मोनसे दाखोन खोबग्रा थायो खर' बाहागोआव बेखौ जोङो गारनो नांगौ बेयो ओ प्लास्टिक रोखोमनि गोरा बोरैबा ओ बेबायदिनो गोरा आगजु गोरा आरो - बेखौ जोङो बोखारनानै गारनो नांगौ बेनि उनाव जोङो बिनि खिथु बाहागोखौ दानस'नानै गारनांगौ जाहाथे जोङो मोजाङै सोबनानै जानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो दानस'खांनानै जों बेखौ मोजाङै हुनो नांगौ बा लेबु सेबनानै होनो हायो जाहाथे बेफोरनि बिनि उनाव जोङो ओ सबायजों संगोन नालाय जोङो सबायखौ रुनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनाव जोङो साम'खौ एवथुमनानै लानांगौ बिनि उनाव सबायजों साम'जों ज' होसननानै जोङो बेखौ मोजाङै गोदौहोनो नांगौ, गोदौनानै जोङो माखासे सम गोदौहोनानै रानहोनानै जोङो बेखौ साखिनानै खांनानै जायो आरो गोजोनथों नोंथां।
थों नोंथां।